हेलौ
खोनादों ना
औ हेल' खोनादोंना
औ खोनादों
अ आङो माने नोंथां जोङोनो आबादजों सोमोन्दो थानाय माखासे फोरबोफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा आबादजों सोमोनदो थानाय माखासे फोरबोफोरनि सोमोन्दै फोरमायनानै खोन्थानो हागोन नामा?
अ हागोन दे हागोन रायज्लाय जागोन।
औ
बिदिथ' जोंनि
औ दे दे बुं दे
बिदि फोरबोआ जोंनि ओनसोलावथ' सिगांहायनो आरो गिबि खेब हाल जुरिजेननायखौनो आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो होननानै फालिनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बे नेमखान्थियानो जाहैबाय बे आबाद जों जुलिजेननाय नेमखान्थियानो जाहैबाय माने बेयाव न'खरनि गारजेन आरो हौवा मानसिया हौवा मानसिया सिगाङावनो नांगोल जुंगाल लानानै लावथि गंसेजों नांगोल जुंगालाव थे थे बुलाय लांना माने ओ दुब्लिबारियाव ओ हाल होलां नांगौ आरो नांगोल जुंगाल लानानै ओमफ्राय बेहाय हाय मोने एसे हालवै जेनबाय जुरि जेनबाय ओमफ्राय जुरिजेननायनि उनावहाय ओ बिमा बिसुमिथिनि बिखायाव हान्थु खरायनानै माने आर'ज खालामो आरो माने आबाद मावजेननायनिफ्राय जोबजासिम जाहाथे आबादखौ मोजाङै मोजाङै मावलांनो हायो बिनि था थाखाय इसोरनिसिम आर'ज गाबो आरो बेखौनो माने हाल जुरिजेनन्नाय होननानै बुङो आरो ओमफ्राय नोंसिनि ओनसोलाव औ नोंसिनि ओनसोलाव बेफोरबायदि नेमफोर दाबो नुनो मोनो नामा?
औ नंगौ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो माखासे गोबां आबादजों सोमोन्दो थानाय बेफोरबायदि फोरबोखौ दासिमबो फालिबोयो जेरै जोंहा मा होनो बिदिखौ माइनाव थि सननाय हाल जांख्रा गोबां दङ।
उम हाल जांख्राखौ नोंसिनिखौ जेनेबा बोरै दे बुंनायसै
हाल जांख्रा होननानै बुङोब्ला जोङो ओ दैज्लां बोथोर सफैबायनाा दाथ' जोङो गिबि खे ब जोङो माइ खौ आबादाव जेब्ला गायखांनानै जोङो जोबां जायो अब्ला जोङो बेखौ मा खालामो जोबनोसै समाव जोङो बे खौ हाल जांख्रा जायो आरो जेब्ला जोङो आबादा गायखांनानै जोबनोसै अब्ला जों बेखौ मा खालामो हाल जांख्रा जायो जयै जोङो बेखौ उम माबाना ओ ज' जोङो बेखौ हाल जांख्रा जानाय जायो। नोंसिनिखि जेनेबा हाल जांख्रा जायैनाय होमब्ला
औ औ जायो जोंनिखिबो औ खोनादों जोंनिखबो बे नेम खान्थिखौ फालिनाय जायो फ्राय सिगाङाव जेरै सोलिबोदोंमोन जेनेबा आबाद मावखांनानै जोबनाय समाव बेफोरबादिनो गामिनि माखासे ओ सुबुंफोरखौ लिंनाय जायो आरो बे लिंनाय लिंनायाव बयबो नुजाहैयो आरो नुजाहैनायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव जेब्ला ओ आबाद माइ आरिखौ गायखाङो बिनि उनावहाय ज' ज' बिदिनो ओ हाब्रु फोनलायनानै जंखायलायो रंजालायो एदावलायो आरो बिनि उनावहाय माखासे ओ जाग्रा लोंग्राबो लांफानाय जायो आरो बे दुब्लि बारियावनो जोबनायनि एसे रंजानाय जायो बेयाव बेदर खाजि जौ जों बेफोरबायदि इसे सोलियो आरो बेयाव माने जोबनायनि फुरथियाव गावजों गाव रंजालायो बेफोरबायदि नेमखान्थि फालिबोनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायावबो आरो नुनो मोनबावो बिनि सिगांबो आरो मोनसे मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबोआनो जाहैबाय ओ माइ गसा होजेननाय आखाइ होजेननाय आरो माइ गसा होजेननाया जाहैबाय माने बेयावहाय ओ फुं समावनो माने नखरनि बिमा मानिे गारजेना आरो ओ माने दुब्लि बारियाव जेब्ला माइखौ गायगोन अब्ला सिगांग्रो आखाइ होजेननो थाखाय न'निफ्राय गय जरा फाथै जरा लाइजौ बेफोरबाददि लांनानै माने बिमा बिसुमितिनि बिखायाव फार्स्ट आखाइ होजेननाय जायो आरो माइ गसाजों ओमफ्राय जेब्ला बेखौ न'नि गारजेना होखाङो अब्लासो गुबुना माने जेनेबा हाजिरा आजिखालिथ' हाजिरा खामलाफोरजोंबो थि थिखाङो नालाय ओमफ्राय बे समावहाय न'खरनि गारजेना आखाइ होजेनबासो गायजेनबासो गुबुना गायनो मोनो आरो बेफोरबायदि मोनसे नियम दङ नोंसिनि ओनसोलावबो दङना बिदि
औ जोंनि ओनसोलावबो दङ बेबायदिनो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जेरै दा नोंथाङा बुंदों बेबायदिनो गिबि खेब जोङो न'खरनि बिगोमाया बेबायदिनो थांनानै गय जरा फाथै जरा बेबायदि लानानै जोङो जेब्ला आखाइ होजेनगोन गायनायनि बिदि जोङो आलि खनायाव बे धुप गर जरा बिबार होनानै खुलुमग्रोनानैसो जोङो आबादखौ गायनो जुरिजेेननाय जायो आरो बेखौनो जोङो मान बिनि उनावसो जोङो बिदि जेरै नोंथाङा बुंदों ओ गुबुन हाजिरा खामलाफोरा गायनो मोनो बेबायदिनो जोङो जुरि जेननानै जोंङो आबादखौ मावजेननाय जायो।
अह आरो नोंसिनिखै माने ओ माइनाव थिसननाय होनो
औ औ बेबो मोनसे जोंहा आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो औ बेबो मोनसे जोंहा आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे से फोरबो बेखौबो जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय दङ जोङो माइनाव थिसननाय होननानै बुङोब्ला बेखौ जोङो जेब्ला जोङो आबादा मावनानै मोनगोन फोथारनि आबाद बादा जोङो न'आव थिसननो गोनां जागोन अब्ला बेहाय न'खरनि बिगोमा एबा गारजेना फुं समावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां जानानै गोथार सि गाननानै धप धुना बे फाथै बेफोरबायदि गय जरा लानानै जोङो दुब्लि बारियाव खासि गंसे लाना थांनानै माइ बिदां खौ हाना लाबोनानै जोङो फुजा होनानै हाना लाबोनानै जोङो लोखि न'आव बेखौ थिसननानै फुजा होनानै थिसन सननानै लाफैयो जोङो बेखौ बेखौनो मा होनना बुङो लोखि थिसननाय होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय दं आरो
अ नोंगौ जोंनिखबो नों जेरै होनदों बेबायदिनो जोंनिखबो फालिबोनायखौ नुबोगासिनो ओरैनोथ' नोंसिनि जायगाफोरा माइ गायग्रा जायगाफोरा माबायदि जेन'बा दलहा जायगाना बोरि
जोंनिखै माइ गायग्रा फोथारफोराथ' जोबोद मोजां जोंनिखै गोबां आबाद माइ मावनाय जायो जेरै रनजित बेबायदिनो माइसालि माइ माइब्रा जोसा गोबां रोखोमनि आबादखौ जोङो मावनाय जायो। नोंथांमोननिखै मा मा जेनेबा बा आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोफोरखौ आरो जोङो नुनो मोनबावो खोनादों हेल